थां औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय खोनादोंना नोंथाङा औ अ आं नोंथांनो फन हरनाय जाहोना बेनो जाबायदि आबाद जे जोंनि ओनसोलाव खोनादों ना?
औ खोनादों।
जोंनि ओनसोलाव बा दैलां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो जोंहा दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नों थां ओ दे औ दैज्लां बोथोराव जोंहा दा गिबियावनो माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो ओ माइ आबादखौहाय मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइखौहाय ओ माइज्लि जायखौ जों खोथिया फोगोन बेखौ बेनि थाखाय जोङो माइखौहाय सोमनानै दोननाय जायो ओ मा-माइज्लिखौहाय जों न'आवनो जोलैनो थाखायबो दोनखायो आरो ओ दाना हाथाय बाजारावबो बायनानै लायना-लायनानै बांसिनफोरा बांसिन मानसिफोराहाय ओ माइ-माइखौहाय फोनाय खोथियाखो फोनाय जायो आरो ओ जोंहा ओ खो माइ खोथिया फोनो थाखाय जोंहा माइज्लिखौ जोङो ओ सान्थाम बा साननै खावसे बिब्दि सोम दोननाय जायो आरो फुख्रि बा दैमायावहाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ सान थामबा सानै खावसेनि उनाव बोखांनानै लाना फैनानैहाय न'नि उसुंदायावहाय फेनस्रानानै ओम थास' बिलाइजोंहाय खोबनानै दोननाय जायो आरो साननै बा सानै खावसेनि थाखाय औ बेयाव खो बना दोननायनि जाहोनानो जाहैबाय मा जोंहाथ' ओ खोथिया फोनो था खाय जोंहा माइज्लिया गाजा बेरनांगोन नालाय बिनि थाखाय जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो औ । बेनिफ्राय जोंहा बेनि उनाव दङ' ओ मोसौ ओ माइज्लिखौ फोनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय जोंहा ओ फोथारखौहाय ओ खारायग्रोनानै लायो आरो खारायग्रोनानै लानानै औ बेनिफ्राय बेयाव मोजाङै जेनेबा अखाफोर खानानै दै थादोंब्लाथ' माने दैजोंनो मोजाङै हेवनानै एवनानै बा खारायनानै ओ खोथिया खौ फोनो हासिगोन नंङा ब्लाथ' जोंहा मिस सिनजों दै सारनो नांगौ जायो नालाय औ बेनिफ्राय जोङो बिब्दिनो मोजाङै हालेवनानै लानानै हाया मोजाङै रुइब्लाथाय बेयाव खोथिया फोजानाय जायोब्लाथाय जोङो बे माइज्लि गाजा ओंखारनाय माइजलिखौहाय फोथाराव लाना थांनानै ओ फोहैनाय जायो जायो आरो नोंथां ।
जायो जायो औ ।
जोङो बिनिफ्राय बिनि उनाव जों बेखौ दानसे खावसेसो दोननानै जेबोला ओ यो खोथिया या फुजानाय जागोन । अब्ला जोङो बेखौ फुगोन फुनानै जोङो ओ गिबियावनो जोङो गायनायनि सिगां बेखौ फुग्रोनानै लांनांगौ नङा होनबा नोंथां? औ बेनिफ्राय जोंहा बेखौ फुखां फुखांनानै जेनेबा जों माइ खौ गायनो थाखाय ओ दुब्लिखौहाय बा फोथारखौहाय हालेवनानै दोनखाब्ला नाथाय जोंहा ओ हालेव नांगौनि जेबो गोनांनि थाखाया बिदिनो खायफाफोरा फुब्रब गायब्रब गायो आरो खायफाफोरा ओ फुखानानै लानानै बिबदिनो जोङो ओ हाखौहाय मोजाङै हालेवनानै लानानै मोजाङै हाया रुइब्लाथाय जोङो बेयाव माइ गायजानाय जायो जायो नङा हबा नोंथां? माइ गायनायनि सिगां औ जोंहा माइ गायनायनि सिगां जोङो बे दुब्लिनि आलिखौहाय दानग्रोनानै लानाय जायो जायो आरो बिनि उनाव आलि दानखांनानै गोदोथ' जोङो नुनो मोनदों मा मोसौजों हालेवोमोन नांगोल जं गालजों बिनिफ्राय दाथ' ट्रेक्टर जोंनो हालेवो ट्रेक्टर जोंनो माइ गायो । यो ट्रेक्टरजों नो माइ हायो ट्रेक्टरजों नो
औ औ ।
नायो दानि जुगाव मोसौ फोरखौनो बारा बाहायनाय नुला नङा होमबा नोंथां? औ बेनिफ्राय जोंहा ओ बिब्दिनो मोजाङै हालेवना लानानै माइखौ गायो गायनानै ओ बेयाव दानि जुगावथ' हासार होआबाथाय माया बो जानो नागिरला खायफाफोरा गोबोर हासार होयो खायफाफोरा रासायनारि हासा सार होयो बेनिफ्राय जोंहा बे माइआ हाय ओ ब्रै बा दानसो थानानैहाय जेबोब्ला बिबार बारगोन फिथाय थायगोन मोनगोन हानाय जा हाजानाय जागोन । अब्ला जों हानानै न'आव लाना फैनानै नानाय जायो । दाना हानायाबोथ' ट्रेक्टरजोंनो बिनिफ्राय नानायाबो औ । बेनिफ्राय जोङो नाखांनानैहाय बेखौहाय मोजाङै जावनानै मोजाङै बासिनानै जोङो बेखौ फाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो औ बिनि उनाव जोंहा माइ आबादनि उनाव बे माइ गायनाय फोथारावनो जोंहा मथरबो फोनो हायो खालाबो फोनो हायो बिनिफ्रायहाय बेसरबो औ बिब्दिनो जोंहा ओ दै ज्लां बो औ दैज्लां बोथोरावनो जोंहा बे माइ आबादनि अनगायै ओ बेलेग बेलेग आबादबो मावनो हायो जेरै पथल जिंखा थाइबें ओ काख्रेल बिब्दिनो लेस्रा भिन्दि बेफोरबायदि मैगं थाइगं । जोङो मावनो हायो बिब्दिनो ओखायफा खायफा नखरनिफोरा बांसिन आनो आबाद मावनानै जायो मानो होनब्ला गासैनिबो नखराव साख्रि गैया नालाय बेनि थाखायनो आबादजोंनो नखरखौ सोलिनानै लाखिनांगौनि गोनांथि जानानै फैयो आरो । ओ बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं ओ गायनानै खेति खालामनो हायोब्लाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा दं मानो होनब्ला जोङो बेफोर मैगं थाइगंखौ ओ बाजाराव फाननो लांबा जोंहा गोबां बेफोर मैगं थाइगंङा गोबां बे सेन गोसा बेफोरखौ फाननानै जोंहा गोबां रां मोनो । औ बेफोर रांखौहाय जोङो नांगौआव बाहायनो हायो । जेरै फरायनायनि खरसा नखरनि ओ जानाय लों नाय मैगं थाइगं बेफोरनि खरसाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ।
हायो हायो ।
औ बिब्दिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ मेसें बोथोर दैज्लां बो थोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां । जोंनि जाय दैज्लां बोथोराव जे बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जे जि आबाद मावो वोबा माइखौ माइनि आबाद नङा होमबा नोंथां जेरै दा
नंगौ ।
माइखौ जोंनि साइदावबो दानि आजिखालि जुगाव दा माइ माइनि जोलैया गुबुन बहुद जातनि ओंखारलांबाय नङा होमबा? जे
औ नंगौ ।
रन्जि आगोलथ'रनजित बायसमति बायदिसिना गायोमोन दा गोदान गोदान ओंखारलांनो हमदों जेरै सत्तुर फसातर बा बंगस्रि बा माबा जंग बंग नङा होमबा? बेफोरो बेफोरो बारा दै नाङा नालाय थिग बेबायदिनो दा बेफोरखौ बांसिन गायनाय जा जालांदों आरोना जोंनि साइदआव । जेरै बेफोरखौ गायनाय जादों आरो दानि जुगाव दैनि बाय एसे प्रब्लेम जानायखाय जेरै दा आस्रा फोनाय जादों नोंथाङा मिथिगोना आस्रा फोनाय फोनायनि बागै औ औ औ ओम बेफोरबायदि फोहोलाङो माने फोहोलांनाय जादों मानसिफोरा मानोना दानि जुगाव दैनिबो एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय एफोरबायदि जादों थिग बेबायदिनो जोंनिया दा दैज्लां बोथोराव जेरै जिंखा फथल बे बेफोरखौ गायनाय जायो। थिग बेबायदिनो आरो मेसें मेसें समायाव मेसेङाव जोङो आलु गायनाय जायो बा मेसेंनि बानलु गायनाय जायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ मेसेंनि बानलु बा लेस्राबो दङ। बा बेफोरबायदिनो जोगोनार मेसेंनि जोगोनार दङ। बेफोरखौ गायनाय जायो औ बेफोरबायदि थिग बुहुद बिबांनि दङ बेफोरबायदि जेरै दैज्लां बोथोराव जेरै दा था बायदिसिना गायनाय जायो। उम नोंथांमोननि जों गायनाय जायोना जाया दा दैज्लां बोथोरफोराव जेनेबा था बायदिसिना बेफोरखौ?
औ गायो जोंनि ओन सोलावबो गायो थाबो गायो ड्रागन फ्रुइटस ओमफ्राय हाय चख' कक' बंफां बेफोरबायदिबो जोंनिजों आबाद मावनाय जायो आरो बेनिफ्राय बोग्रि। बोग्रियाथ' दा गासिबो गायफ्रामोआनो
गायो गायो औ औ औ जोंनिखिं माने बेफोरो जोंनि हायाबो एसेबां मोजां नङा ना‌ लाय बेनि थाखाय माने जोंनि साइदआव माने बारा बैग्रि गायनाय जाया आरो माने जोंनिया अन्थाइया बारा नालाय दैनिबो एसे प्रब्लेम नालाय बेनि थाखाय बारा गायनाय जाया आरो बैग्रिफोरा थिग बेबायदिनो जोंनिया दैलां माइ गायनायाव बेबायदिनो मेसिन सिनदो बेसरफोर सा बेसरफोर फोनाय जायो। मिसिं सारनानै बेसरफोरखो फोनाय जायो। मेसेङाव एसेबां माने जोंनियाव माने बेफोरबायदि बारा माने मेसेंनि खेथि मावनाय जाया आरो माने। दैनि प्रब्लेमनि थाखाय आरोना नोंथांमोननिसो थिं बेफोरबायदि प्रब्लेमा फैयोना फैया नोंथाङा एसे फोरमायगोनदा?
औ जोंनि ओनसोलावबो हा था बिबदि अखा हाबाय थायाब्लाथाय जोङो ओनसोलावबो दैनि गोनांथि जायो आरो मानो होमबा अ‌ खा गैयाब्लाथाय जोंनियाबो दैया मोननो गोब्राब नालाय बेनि थाखायनो जोङो दैमाफोरनिफ्रायनो मेचिनजों सारनानै आबादखौ मावनो गोनां जानानै फै फैयो आरो
जायो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ नोंथांजों सावरायनानै औ जोबोर मो गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांजों सावरायनानै अब्ला दोनथ'लायनोसै गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।